हेल'!
हेल'!
ओ नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों
ओ
उम नोंथाङा बर' हारिनि माबाफोर मोनसे फोरमायनो हागोन नामा?
बर' हारिनि बागै
औ नोंथां
ओ हागोन नोंथां
आङो बर' हारिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों नालाय नोंथांखौ एसे फोरमायजानो लुबैदों।
जागोन दे नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायनोसै
दे
ओ जोंनि बर' हारिया जाबाय मोनसे गावनि आंगो राव गोनां, हारिमु गोनां मोनसे हारि
औ
जाय हारिया गोदो-गोदाय मोनसे समाव राजा महाराजा, जोहोलाव जोहोलावजो गोनां हारिमोन
औ नोंथां
बेहा समायना रमायना गावनि आंगो मोनसे ओ गाननाय जोमनाय हारिमु दङ मोसानाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गासैबो मोनसे धोनि मोनसे हारिमु गोनां जोंनि बर' हारिया थिग बेबायदिनो जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि बर' हारिखौहाय दिनैनि मुगायाव जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों जेरै राजखान्थि बिथिङावनो बुङा मानो सोलोंथाइ बिथिङावनो बुङा मानो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बि थिङावनो बुङा मानो ओ खेला दुलानि बिथिङावनो बुङा मानो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि बर' हारिया उन जानानै थायाखै। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जौगाबोदों ओ जेरै- बेबायदि जों बुंनो हायो। जोंनि मोनसे मोसानाय मुसुरनाय जोंहा मोनसे ओ धोनि हारिमु गोनां हारि हिसाबै जोंहा जोंनि दोरोङारि मोसानाय जेरैबायदि दङ बेफोरनो जाबाय बागुरुमबा मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय ओ बारदै सिख्ला मोसानाय आरो ओ जारा फाग्ला मोसानाय बे फोर जाबाय जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय बेजों लोगोसे जोंहा दामनाय देनाय दङ। जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, थरखा, बिंनि, गंगोना बेफोरनो जाबाय जोंनि हारिनि ओ दामग्रा दोरोङारि दामजुफोर। बेजोंनो लोगोसे जोंहा बर' हारि हिसाबै माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय दङ बेफोरनो जाबाय अनला दाउ सबाय दाउ सबाय साम'
ओ लाइ खारै, लाफा खारै बेफोर जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि जानाय हुदा आरो जोंहा बर' हारि हिसाबै ओ मोनसे गावनि आंगो गानजोम गानग्रा जोमग्राफोर दङ बेफोरनो जाबाय हौवाफोर गानग्रा हिसाबै जोंहा गामसा आरो हिन्जावफोर गानग्रा हिसाबै जोंहा दखना ओ आरो फास्रा आरो जोंहा ओ गिदिर गोलाव सुबुंफोरखौ बा माखासे जाफुंसार सुबुंफोरखौ मान होजाथाव सुबुंफोरखौ मान होनो थाखाय गावनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन फालि दङ बेनो जाबाय ओ आर'नाइ जाय आर'नाइखौ जोङो बयबो मान होयो सनमान होयो आरो गेदेमा सुबुंफोरखौ जोङो आर'नाइजों बरायनाय जायो बेफोरनो जाबाय बर' हारिनि माखासे दिन्थि नेरसोन जोंनि सिनायथिफोर दा जोङो बे आर'नाइया गोबां रोखोमनि जोङो आगरफोरखौ नुनो मोनो जेरै हाजो आगर दिंखिया आगर बेफोर आगरफोरखौ जोङो एरनाय जायो। ओ बे आर'नाइ खौ जोङो ओ इन्दि खुन्दुंनिफ्रायबो बानायनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर' आइजोफ्रा दिनै जोंनि हारिमु बा जोंनि नखरफोरखौ बा जोंनि समाजाव गोबांथार ओ बिहोमा होबो दों आरो जोंनि हारिमुफोरखौहाय फोथांनानै लाखिबोदों जेरै गोदो गोदायनिफ्रायनो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बिथि ङावनो बुङा मानोे, बा दानाय लुनाय बिथिङावनो बुङा मानोे, गोबांथार बिहोमा होबोदों। आरो ओ दाउ अमा फिसिनानै ओ दखान बाजाराव फिसा फिसौ बेफार फालांगि खालामनानै ओ गावनि नखरखौ फोथांबोदों फिसा फिसौखौ फोरोंनायाव लेखा फरायनायाव हेफाजाब होदों, गाननाय जोमनाय नाय बायनायाव एसे एनैब्लाबो रांखान्थि बिथिङाव ओ जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ गावनि हौवाफोरखौहाय हेफाजाब होबोदों थिग बेबादिनो जोङो दानाय लुनायनि बिथिङावनो बुङा मानो जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबां गोबांथार आखा फाखा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो ओ जेरैबायदि जोंनि दखनाफोरखौ गावनि आखाइजोंनो ओ साल गान्दैजों थाथजों दानानै दिहुनोमोन नाथाय आ आथिखाल समावहाय ओ माखासे मेसिन बाहायनानै बेफोरखौ दिहुननाय जायो बेबायदिनो जोंनि ब बर'फ्रा गोबांथार बिथिङावनो जौगाबोदों आरो इयुनावबो ओह जौगालांबाय थागोन।
दा बर' हारिनि बागै आं नोंथांनि फ्रायबो मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं खोनास्लाबासै नोंथाङा फंसे
ओह बर' हारिनि बागै आं नोंथांनिफायबो मिथिनो लुबैदों नोंथांआ फोरमायनो हागोनना
हागोन नोंथां जोंहा बर' हारिनि गेजेराव माखासे रंजानाय बाजानाय मुसुरनाय गाननाय जोमनाय गासैबो ओह मोनसे दङ' जेरै जाहा रंजानाय होनोबा जोङो बैसागु रंजानाय आरो ओ मोसानायनि बेलायावबो जोंहा ख्रिसथि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाइ बायदि बायदि गोबां दं। जोंहा बेफोरखौनो बर' माहारिया मोसायो। जेरै जों बैसागु मोसानाय होनोब्ला जों ओ गामि ओनसोलाव न' न' हाबनानै जों रंजानाय खुगा मेथाइ बायदि बायदि खननानै जों रंजायो। आरो जों ख्रिसथिफोर मोसायो होनोब्ला जों दामजु दामनानै जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि जिखौ लानानै जों दामनानै मोसानाय जायो। बेफोरखौ जों मोसायो। जेरै बागुरुम्बा ख्रिसथि बेफोरखौ जेरै जों मेल मिथिं जाबाबो जों बेफोरखौ दिनथिफुंनाय जायो मोसानानै बेनो आरो आरो जोंहा ओह बर' हारिया जानाय लोंनाय नि फारसे दङ'
जेरै जोंहा ओह अनला सबाइ साम' उम खारदै
औ नोंथां।
लाय लाफा बायदि बायदि। आरो जों गामि ओनसोलआव ओ आबादबो मावो आबाद मावनानै जायो। बेनोसै आरो।
आरो गाननाय जोमनायनि सायाव होनोब्ला जों आइजो माहारिनि थाखाय जोंहा दखना फास्रा आरो बेयाव गोबां रोखोमनि आग'रफोर एरनाय जायो जेरै हाजो आगर ओ दिंखिया आगर ओमफ्राय फारौ मेगन आगर बायदि बायदि गोबां दं बेफोरखौ लानानै जों दख'नायाव आगर एरनाय जायो आरो लोगोसे जों जोंहा आर'नाइ दं बेयावबो जोङो हाजो आगर दिंखिया बिबार आगर, बैग्रि बिबार आगर फारौ मेगन आगर बायदि बायदि गोबां आगरखौ लानानै जों आगर एरनाय जायो। बेफोरनो जोंनि आइजो माहारिनि गानग्रा जि आरो जोंहा हौवा हौवाफोरनि थाखाय जोंहा दङ गामसा आरो आर'नाइ बे गामसाखौबो जों गोथां महरनि बानायनाय जायो। बेफोरखौनो जों ट्रेडिसनेल महरै गाननाय जायो। ओ जोंहा बेफोरखौनो गाननानै जोङो बर' हारिमुनि माखासे मोसानायफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो। बेनो आरो। दा नोंथाङाबो माबाफोर बेनि फारसे बुंनो हाबावगोन नामा?
होगोन नोंथां बिदिब्ला आङो बर' हारिनि बागैनो एसे बुंबावनोसै।
औ नोंथां।
जोंनि बर' हारियानो जाबाय मोनसे ओ खौसेथि हारि, जाय हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो
गावजों गाव ओ मदद होलायनाय हेफाजाब होलायनाय जेरै खामानि दामानि मावनायफ्राव
सावरि बादारि जालायनाय बेफोर जोंनि मोनसे ओ बर' हारिनि हारिमु। जाय हारिमुवा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों जोंनि आबै आबौमोननि स समनिफ्रायनो आरो बे हारिया दिनै मोनसे जौगासार हारि महर मोनबाय। मोनसे समाव बर' हारिया गावनि आंगो मोनसे लिरनायनि हांखो गैजायामोन। नाथाय दिनै जोङो गावनि आंगो लिरनायनि हांखो बेखौ मोननो हाबाय। आरो दिनैहाय ओ जोंनि बर' रावा ओ भारत संबिजितनि दाइनथि फारिलाइयावबो सोसनजानायखौ जों नुनो मोनबाय। बेनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार दिनै ओ आसामनि गोबांथार माखासे आनजादफोरावबो जोङो ओ बर' हांखोजों लिरनो मोनबोबाय बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद। जौगासारनाय जाफुंसारनाय होननानै जों बुंनांगोन। बेफोर गासैबो जोंनि। सुबुं सोदोमस्रिनि सोलायबोनायजों लोगोसे। जोंनि सोलोंथा हेरि जौगानायजों लोगोसे बैफोर माखासे सुबिदाफोरखौ जोङो ओ दिनैनिसिम सो दिनावहाय मोनबोनो हादों। बेजोंनो लोगो जे जोङो बर' हारिया दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो। जौगासार जाबोदों। बेखौ जोङो ओ नुनो हायो। गोदोनि दिनाव जोंनि बर' हारियाव बांद्राय सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोर गैयामोन। नाथाय आथिखाल समावहाय जोङो बांसिनै। सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनबोबाय गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय जोङो गुबुन हारिजों नेवसिजायोमोन गादब जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ बेफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया गुबुन हारियासो दिनैनि दिनावहाय जोंनि हारिखौ मान सनमान होनाय ओ बेफोर माखासे थासारिफोरखौहाय जोङो नुनो मोनसै बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया। ओ गेरेमसा खालामनो थाखाय जों बयबो ओ गावजों गाव खौसे जानानै आगान सुरलांनांगोन ओ‌ बेबायदिनो आङो बर' हारिनि सोमोन्दै बुंबाय नोंथां। गोजोन्थों दिनैनो जोंनि साव